औ खोनादों औ अ' खुलुमबाय नोंथां गिबियावनो आंनिफ्राय ओ नै गोजोन ओ गोजोन फुंनि फुंबिलिनि नोंथांसिम आंनिफ्राय मोजां हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ आंनिफ्रायबो जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
अ' ओ नोंथांङा ओरैनो मा खालामगासिनो नोंथां?
आंथ दा ओरैनो ज'ना दं नोंथां।
अ'
ओ जो गरम बोथोरा गरम ना?
औऔ जोबोर गरम। औ ओरैनो सान ओ फुंनि खाजाखौ जाबाय नोंथां? उम ओ मा ओंख्रि मोन नों थां।
ओंख्रैयाथ ओ दालि ओंख्रै आलु फाजामोन।
अ नोंथां मोजाङांनो गो
ओ औ नोंथां नोंथांङाबो माबाफोर खालामदो नामा दा?
औ आंबो नै बोथोरा जोबोर गरम ना नोंथां बिनि थाखायनो नै दंफां सा साहायाव जिरायनानै ओरैनो बार जाबाय थाबाय थादों नोंथां।
औ
जोबोर गरम ना बोथोरा ओ नोंथां खोनादों ना नोंथां? अ ।
औ खोनादों नोंथां।
फंसे बाथ्रासो सोंनो नागिरदों नोंथांङा दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
ओ दे जिहेतु जोंनियाथ बैसागुआथ जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओ जोबोर गोदोर मा होनो बेखौ फेस्टिभेल एबा मा होनगोन बेखौ बरआव जोंङो ओ मोनसे फेस्टिभेलानो होनबाय बे फेस्टिभेलखौथ जोंङो बयबो मिथिखागौ जोंनिया बोसोराव जोंनिया खनसेल फैयो नंङा होमब्ला नोंथां बे खेबसेल फैनाय बैसागुनि बागै एसे नोंथांङा सुंद समनि गेजेराव आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? एसे औ दे नोंथां जागायदो दे।
बैसागु होननानै बुंङोब्ला जों बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो।
औ नोंथां।
एबा बर'फोरनि एंगारनो हायै फोरबो आरो बैसागु जानायनि बैसागु जानायनि सिगां सैथो दाननि जोबथा सान एबा बैसाग दाननि मोनसे सिगां । सानसे सिगां ओ सानखौ मोसौ बैसागु बुंनाय जायो आरो
औ नोंथां नोंगौ।
मोसौ बैसागुआव मोसौ बोरमाफोरखौ दैमा एबा दंगआव लानानै थुखैहैनाय जायो आरो थुखैखांनाय थुखैखांनायनि उनाव मोसौफोरबो ओ‌ मोसौफोरखौ लाव, फान्थाव, हालदै बायदि मैगं दांफ्लेनानै माला गानहोनाय जायो आरो बेनि उनाव अराव सावनाय सारायनि ओ‌ हांगारखौ थालिर थालिरनि गांखंजों ओ फोनना होनाय जायो आरो
औ औ नोंगौ नोंथां औ।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
औ औ नोंथां।
ओ बेनि उनाव मान सि बैसागुनि फुंनि समावनो बयबो दुगैस्रां लोबस्रां खालामखांनाय उन्दैया गेदेरखौ आथिं हमना खुलुमनाय गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय जायो।
औ औ नंगौ
ओ उनाव हाय बे सानखालिनो हाग्रानि मैगं थाइगं गोखा गोखै बायदि बायदि ओ रोखोमनि मैगंफोरखौ जौ सेजौसे मैगंखौ खांनानै संना जानाय जायो आरो।
औ
जेरै दिंखिया ओ दिंखिया लाफा सायख' ओ थालिरनि फस्ला बिफांनि बेफोरबायदि बायदि बायदि आरो। बेखौ संनानै जानाय जायो जोंनिया बे बेनि उनावहाय जोंना गासैबो न'खरनि मानसिफोरा बैसागुनि मुं ङै आलासिबो जायो आरो।
औ औ
उनावहाय जोंना बैसाग दाननि नैथि ओ साननिफ्राय गामि गामि गासैबो सुबुंफोरा गथ' गथाय बोराय बुरै ओ सेंग्रा सिख्ला गासैबो जयै मोसानो ओंखारलाङो आरो सेंग्रा एबा हौवाफोरनि थाखाय गामसा गोदान आर'नाइ फालि आरो हिन्जाव एबा सिख्लाफोरनि था खाय दख'ना गुबै रेगे रेगां गोमो गोजा गोथां गाबनि फारौ मेगननि बेसर बिबारनि ओ आर'नाइ फालिफोरखौ गाननानै गामि गामि मोसाहैनाय जायो आरो। बैसागु मोसानायाव बर'-बर'नि दामग्रा देग्राखौथ' नोंथाङाबो मिथि खागौ जानांगौ जेरै जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ लानानै ओ जोंङो मोसाहैनाय जायो आरो। गामि-गामि आरो जों ओ गामियाव ओ न'खर-न खर सोरबा सोरबा बाथौ दुमनायबो जायो आरो सिजौ खौ सिजौ गुदियाव ओ दुमनाय औवानि बेखौ जोंङो ओ बोखारग्रोनानै जोंङो बेखौ औवाजों गोदान बेरा दुमनानै फुजा होनाय जायो आरो।
औ औ नांगौ नोंथां औ
बे फुजायाव बे फुजायाव जोंङो ओ आपेल आांगुर बायदि बायदि ओ फिथाइ सामथायाइ होनानै जोंङो फुजिनाय जायो आरो बेनि उनाव बिनि उनाव जोंहा रायजोनि सानैसो सुबुं लेंनानै ओ बिदिनो बायदि बायदि हाग्रानि खांनाय मैगंफोरखौ जोंङो सेजौ से दानि होननाय बायदि सेजौ से खांनानै जोंङो बेखौ ओ संनानै जमा संनानै बेखौ जानाय जायो आरो। जोंनाथ' आरो जोंनाथ' आरो लोंनाय ओ जानाय जाखायो। मा होनो बरनि बरनि सेरेब जुमाय लोंग्रा बेफोरो जों सावखायो नआवनो सावनाय औ नआवनो स सावनाय बिदि जौ बिदै ओ बेफोरखौ जोङो रायजोआ ओ ज जानानै लोंनाय जायो आरो बि खालिनो
औ नों
बिनि उनाव बेयावनो लोंखां जाखां जोङो ज जानानै बेयावनो मोसानो मोसा मोसालायो आरो बिनि उनाव बेलेग गामि बेलेग गामिफोराव मोसाहैनाय जायो आरो
औ औ औ नोंथांनाव अ
आंनि मिथिनायाथ बिखिनियानो नोंथां नोंथाङाबो एसे मिथियोबा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ फोरमायनो हागोन नोंथां फोरमायनो हागोन ओ गिबियावनो नोंथांनियाव ओरैनो निमा बिनाय थाग्रोब बाय आंनावबोथ एसेबां बेबायदि रोंगौथि गै नालाय नोंथां आं अब्लाबो आं जि एसे मिथिगौ बैसागैनि बागै बे बैसागोआ मा बेनि बागै जे फोरमायनानैसै नोंथां नोंथांनि सिगाङाव
औ
नोंथाङानो दहाय बुंलांखाबाय बैसागुथ जोंनि बर हारिनि थाखाय मोनसे एंगारथावै एंगारनो हायि मोनसे फोरबो नङा हब्ला नोंथां नो हायै ओ फोरबोआ जोंनिया मा थ बुं लादो सैथो दाननि जोबथा आरो मा बैसाग दाननि से खालाराव जोङो बेखौ मा फालिनाय जायो आरो बांसिन फालिनाय नुनो मोनो इंराजि दनि जोनिया ओ एप्रिल दाननि जोंनिया मायाव बेनि आधा एबा ओ जिब्रै ओ- एप्रिलनि जिब्रै थारिख नङाबा जिब्रै खालाराव जोङो बेखौ मा बांसि बांसिन फालिनायखौ नुनो मोनबोबाय आरोना आधा थांनाय बोसोराव अ ओ बे बैसागु होनोब्ला जोंनिया मा ओ नोंथाङा बुंखादो दहायो ओ सैथो दाननि जोबथायाव जोङो मा मोसौ बैसागु होननानै फालिनाय जायो । नङा हब्ला नोंथां आरो ओ बै बैसाग दाननि सेथि खालाराव जोङो मा मानसिनि बैसागु जोङो फालिनाय जायो । ओ जोङो सै ओ सैथो दाननि जोबथा खालाराव जोङो माब ओ मोसौनि बैसागु जोङो फालियो जों मानसियानो जोङो ओ मोसौखौ फालिहोयो आरो न होमब्ला मोसौ मोसौफोराथ जोंनिया बेबायादि फालिनो हाया नालाय बेबायाददि मावनो हानाय गैया मानसियासो जोङो ओ बिसोरखौ फालिनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां बेबायदिनो जों मोसौफोरखौ ओ थुखैनानै बेबायदिनो मोजां साखोन सिखोन खालामनानै जोङो बेखौ फालिनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै नोंथाङा दहाय बुंलांखाबाय जेरै मोसौनियाव जोङो मा बेनि ओ हांगारखौ जोङो ओ जेनेबा ओंखाम संङोना ज जोङो ओंखाम संनानै जों मा ओ बनजों ओंखाम संनाय बे हांगारखौ जोङो मा ओ थालिर थालि थालिर एबा ओ बायदिसिना थखनजों जों बिनियाव मा ओ देलायहोनायखौ नुनो हायो आरो थावजों जोङो ओ थावखौ जोङो मिक्स खालामनानै मिलायनानै जोङो बेखौ खौ फुननायखौ नुनो मोनो हो आरो बे मोसौखौ जेनेबा जोङो ओ ओ साजाय होनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो साजाय साजायलाङो बेबायदिनो जोङो नोंथांआ दहाय बुंलांखादो ओ जोङो लाव फान्थाव बायदिसिना हानानै जों बेखौ फालिनायखौ नुनो मोनो, ओ जेरै जोङो दिग्लि लिति ओ थाराय ओ बेखौ बुंनाय बुंदोंमोनना दहायो नोंथाङा मिथिखागौ बेखौ औ, बेबायदिनो दिगलिटि थारायजों जों बेखौ फालिनायखौ नुनो बुज्रावनायखौ जोङो नुनो मोनो, ओ लाव फान्थावाव ओ बायदिसिना जों जोङो ओ खुबैनानै जोङो बेखौ फालिनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो ओ मा होनो बेखौ ओ बिसोरखौ बोर होनाय बायदि एबा ओ बिसोरखौ ओ बर'आव जोंनियावथ' मोनसे सोदोब दोंना बेबायदिनो लाव जा जा, फान्थाव जा बेबायदि होननानै नोंथाङाबो दहाय बुंलांखांदो बेखौ ओ बेबायदि फालिनाय जों नुनो मोनो आरो थारायजों जोङो बुनायखौ नुनो मोनो माने बेखौ गाजा गोमजायै मोसौ फोरखौ जोङो मोसौनि बैसागुखौ जों बेबायदिनो हगार हरनाय जायो आरो नोंथां, बेनि उनाव जोङो। बेफोरबादि ओ बैसागुनि थिगसे से खालाराव जोङो मानसिनि बै सागुखौ जोङो बोरै फालियो? बोरै फालियो होनबा जोङो मानसिनि बैसागुआव जोङो गिबि से खालार खालि जोङो गिबियावनो दुगैस्रां लोब लोबस्रां जोङो गासैबो गोथार जानानै
औ नोंथां।
सिजौ गुदियाव जोङो मा आलारि बाथि लगायनायखौ नुनो मोनो। नङा होमब्ला नोंथां? आलारि बाथि लो ओ लगायनानै ओ गोदोरखौ गोदोरखौ मान होनाय, उन्दैखौ सनमान होनाय बेखौ जोङो बे दिन खालि जोङो नुनो मोनो आरोना, गोदोरखौ जोङो आयथिं आयथिं हमनानै खुलुमनाय, उन्दैफोरा ओ आबै आबौमोनखौ जोङो आयथिं हमनानै खुलुमनाय। बायदिसिना गोदोरफोराबो जो उन्दैफोरखौ जोङो मान होनायखौ जोङो नुबोबाय थादो आरो जों। जोंनि समाजाव बेखौ जोङो जि नुबोदो। आं नोंथांनो बेखौ फोरमायना होबाय आरो ओ दा जोंनिया ओ बैसागोनि नैथि खालाराव जोंनिया गाजा गोमजायैनो जोंनिया मा बोराय बुरै ओ गेदेर उन्दै, बोराय बेन्थ'। खौ जोङो गासिबो ओ रंजानायखौ जोङो रंजानानै फालिनायखौ नुबोदो आरो न'खर न'खर न'खर थांनानै जोङो रंजानायखौ नुबोदो, जोङो जेनेब्ला मागिनानै जोङो थाइसे थाइनै जि हरो न'खरा जोङो गाजा गोमजायै जोङो फालिनायखौ नुबोदों आरो नों थां, ओ बेबायदिनो ख्राम जथा था, सिफुं, सेरजा बेबायदि लानानै जोङो बर'नि आंगो आगजुखौ लानानै जोङो। ओ रंजाबोनायखौ नुबोदों, जों बेबायदिनो आबै आबौमोनखौ जोङो ओ ओ गामिनि बोराइ बेन्थ' आबै आबौमोनखौ जोङो लेंंनानै न'खराव बैसाग गुनि थाखाय जोङो मा ओ मान होनायजों लोगोसे ओ जोङो बिसोरखौ ओ बे जोंनिया थ' बियो सोलिबाय थायो जानाय लोंनाय बेदर बायदिसिनाया जोंनिया जोंनिया जेरै आबै आबौ मोन्नो जोङो जोंनि बर'नि ओ जौ गिसि एबा जौ गोरान। बेथ' जोंनि बर'नि मोनसे जिआइ टेग मोननाय नङा होमब्ला? ओ बि ओ। बिगियानियारि मा होनगोन बेखौ जोंनिया बर'आव जिआइ टेगखौनो होनबाय आङो नों थांनि सिगाङाव बे जिआइ टेग मोननायखौ जोङो आबै आबौ मोन एसे रंजा खुसिै जोङो लोंहोनायखौ नुनो मोनो एसे गाजा गोमजायै ना बेदर बायदिसिना